अ' हेलौ नोंथां
औ खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथां जेनेबा मा खालामदोन नोंथां थायो?
आङो नोंथां नै ओरैनोसो जिरायना दंथ'यो नोंथां।
औ ओंखाम जाखांबायमोन नामा नोंथाङा?
आङो नोंथां ओंखामखौ आङो जानाय जाथ'वाखै दायो आङो दहाय फुङाव एसे से एनै जाना दंमोन
दाहायसो जानो सानफिनदों आं एसे दसे सम थानानै।
अब्लालाय नोंथाङा जेनेब्ला फ्रि नामा नोंथाङा दायो
आंथ' नोंथाङो दाहाय एसे खामानि मावनांगौ दङ ए से दा आङो दसे ओंखायनो जिरना दंथ'यो आङो दसे समनि थाखायथ' दायो आङो फ्रियानो नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथां नोंथांनावबो जेनेब्ला दसे समनि थाखाय फ्रिब्ला माने आं नों थांजों मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
अ नोंथां आ रायज्लाय जागोन नोंथां नों एसे आयदाखौल' फोरमायना हो।
अ जेनेब्ला जोंहा जोंनि बर' ओनसोलफोराव एम्फौ लाथा फिसिनायनि बागैसो नोंथांजों एसे रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आ नोंथां।
अ बेथ' जोबोद मोजां आयदा नोंथां। ओम दा सानैजों सावरायनो हागोन बे आयदायाव
अ बिब्दिब्ला नोंथांं नों एसे फोरमायग्रोनानै होदो खोमा दे।
औ नोंथां औ जोङो एम्फौ लाथा फिसिनायाथ' जोंनि आनसोल बा जोंनि कमिनिटियाव ओ गोबां मानसिफ्रानो फिसियो बा गोदोनिफ्रायनो फिसिबोबाय थाखानायखा जोङो नुबोनो मोनदों आंबो नुबोनो मोनदों ओ जोंहा आबै आबौआबो फिसियो मोन आं बेखौथ' नुबोबायानो थाखादों फ्राय एसे दायो खमायनो हमदों नाथाय एसेबांबो खमायाखै जे जोङो बेखौ नुनो मोनला होननानै नुनो मोनो दाबो आङो आंबो नुबायानो थायो ओमफ्राय दायाव ओ गोबां बे एम्फौ लाथा फिसिनाय होननाया ओ एसे खस्थ'आनो नाथाय फिसियोब्ला फिसियोब्ला जोङो ओम से रां रुफा खामायनो हायो बेजोंनो
औ नोंथां औ नंगौ
गोबां रोखोमनि प्रसेस थायो बा ओ बिदिनो खालामनांगौ थायो जोङो एम्फौ लाथा फिसियोब्ला
औ नंगौ नोंथां औ
बिदिनो जोङो एम्फौ लाथा फिनो जोङो मोजां मोनसे गं-गंसे मोनसे गंसे मोजां न' नांगोन जाहैगो गोन जाहाथे जोंना बे एम्फौ लाथा फिसिनायाहाय ओ सान्दुंनिफाय बायसिना थायो अखानि फाय बासिना थायो बारनिफाय बासिना थायो औखा सिबाथ' ओ बहुद ओ खैफोद आफोद जागोन जोंना बे एम्फौ लाथा फिनाया ओंखायनो जोङो मोनसे मोजां जायगा गाबा न' बेबस्था बा रुम बेब'स्था खालामग्रोनांगोन जोङो एम्फौ लाथा फिसिनो होनोब्ला
औ नंगौथ' आरो नोंथां औ
ओमफ्रायो जोङो एम्फौ लाथाखौथ' मोनखायो बेखौ आङो फोरमायगोन र' नोंथां आङो दा माने माबोरै फिसियो बिनि प्रसेसखौ आङो फोरमायग्रोनो नाजादों नोंथांनिसिम फंसे फंनै दा आं जे बुंखाबाय न'आव नांगौ जायगा नांगौ रुम नांगौ आरो मोजाङै आबदाल लाबाय थानांगौ बे एम्फौ लाथा होननायखौ एम्फौ लाथा थानो जोङो एम्फौ लाथाया ओ जे बिदि ओ ओंखाम संखाम होजायााना मोनसे जुनार बायदि जिसो बा बिदिनो एम्फौसो नालाय जोङो बेनो इन्दि बिलाइ मोनसे बुस्थु होननाय थायो बुस्थु नङा बेथ' बिलाइआानोखा दंफांनि मोनो जोङो बेखौ होनांगौ जायो इन्दि बिलाइखौ
औ औ
बिलाइनि सायावसो देरो माने एम्फौ लाथ लाथा होननाया दा बियो इन्दि बिलाइ मोनाब्लाथ' आदार होनाया एसे दिगदार जागोनबा सम्भबा मानोे सानना लादो बियो बिलाइनि सायावसो थांना थायो नालाय एम्फौ लाथाफोरा दा जोङो दा जोङो बहा मोनगोन बुंनो थाङोब्ला इन्दि बिलाइखौ जोङो बिदिनो गामियावहाय खना खनला बा जिं जिं लामा जिं जिं बा औवा सिं सिं बा बिदिनो जायगा नायना जायगा जोङो नुनो हागोन बा मोननो हागोन बा जोङो बेनिफ्राय एसे दाब खबसेसे लायनानै जोङो न'आवनो इन्दि बिलाइनि खेथि मावनानै जोङो एम्फौ लाथ था आराम बिना टेनसनाव फिनो हागोन बेबो मोनसे सलउसन
औ
जोङो सम बाय सम टाइम बाय टाइम इन्दि बिलाइखौ होनांबाय थागोन ओ जोङो आबदाल लाबाय थानांगोन बे एम्फौ लाथा होननाय खौ एम्फौ लाथा होननाया बिदिनो ओ बिदि ओ खिरि बायदि हमना ला ओ थफियो बा बिदिनो गावखौ खोबथेना ला जेबो बिदिनो खुन बायदि मोनसे जायो, बिनिफ्राय ओ जोङो बेखौ ओ माने बे जाजाहांबाय होननानै हमना लांदों। लादो जोङो ओमफफ्राय बेखौ अ आलादा खालामसिगोन बे ककन बा ओरै खुन बायदिखौ बोखावसिगोन ओमफ्राय एम्फौ लाथाखौ जों बरहनसिगोन ।
देरनानै मेथिहरबा बिदिनो जाजानाय सम जाब्ला ओमफ्राय। जों बे फुन बायदिखौ आलादा खालामनानैहाय जोङो बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि ओ दिरुं बा माबा माबि उम बरहननानै लाब जानो हायो, जोङो बेखौ फानहैनोबो हायो । ओमफाय जोङो बेखौथ' जानाय जाजानाय सम जाबाय नालाय। बिदिनो जोङो उम जानो हासिगोन बेखौ आरो बेथ' टेस्टआवथ' बुंनांला जोङो। गोबां गोथाव मोनो बयबो आंबो जानो गोथाव मोनो। बुहुदआनो दा जों बे एमफौखौ जोङो फानहैनो हासिगोन गोबां गोबां ओ । रां खामायनो हासिगोन थावन सोहरफोराव लांनानै बिदिनो एमौ लाथा। थानि फालांगि मावनो हासिगोन आरो जोङो बिनि ओ आं जे बुंदोंमोन जों फुन बायदि मोननो हायो बेखौबो जोङो फानहैनो हासिगोन ओ दिरुं दिरुं बरहननानै बा माबा माबि बुहुत खामानियाव होयो बेयो।
औ औ
ओमफायहाय आङो माबा मोनसे सानबाव गोसोखांबावदोंमोन आं ससे बावबाय आं बेखौ बुंबाय। औ औ दा उम दाजायो । दा आं बेखौनो बुंनो। नास-नाजाबाय। उम नोंथाङा दा एसेसेफ फोरमायना होबा मोजां जाबायमोन आङो ससेखिनिखौ बावबाय माने नोंथां। नाजादोंमोन नाथाय बावबाय
औ जेनेब्ला आं फोरमायना होनोसै ना बिदिब्ला नोंथां। नोंथाङाबोथ' बुंजोबखाबायानो खावसेखौनो औ जेनेबा जोंहा। औ माने जोंहा। जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो माने एम्फौ फिसिनाया जोंनि ओनसोलफ्राव जोंनि जेनेबा बर' आइजोफ्रा गोबां एम्फौ फिसिनाय। नायखौ जों नुबोगासिनो दं आरोना गोदो गोदायनिफ्रायनो। माने। बेफोर एम्फौ एम्फौखौ जेनेबा फिसिनो थाखाय। एम्फौआथ' जेनेबा बिब्दिनो एम्फौआ बिदिनो इन्दि बिलाइ खारं बिलाइ बेफोरखौल' माने जानाय जायो आरोना। जेरै इन्दि बिलाइफोरखौनो जेनेब्ला गोबां बागानबो खालामना लायो खेथिफोरबो खालामना लायो गोबां मानसिफोरा माने बेफोर एम्फौनो जाहोनो थाखाय। थाखाय आरो ना आरो माने आथिखालावथ' जों नुयो आथिखालावबो गोबां मानसिफोरानो एम्फौ फिसिनायखौ जों नुनो मोनो जेनेबा गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव एबा गुबुन गुबुन गामिफोराव जेनेबा बिदिनो सानै साथाम आइ आायजोफोरा जेनेब्ला एबा न'खरजों ज' जालायनानै फिनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो बिब्दिनो जेनेब्ला गोजान गोजान जायगाफ्रावबो जों जेनेब्ला इन्दि बिलाइ नागिरहैनाय एबा खारं खन्दाय नागिरहैनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो ना? आरो आं बुंनो हागोनदि जोंहा माने एम्फौ फिसिनानैबो गोबां रां खामायनो हायो मानोना एम्फौनि बेसेना गोबां दाम एबा गोबां दाम बुरजा होननानै आं मिथिनाय जादों। आरो एम औ आरो जों एम्फौखौ फानसे फाननानै माने जोङो बिनि फिथोबखौबो उनावहाय फाननो हायो आरोना नोंथां। जाय फिथोबा जेनेब्ला औ नोंथाङाबो दहाय बुंलांखाबाय। दिरुंफोर एबा बायदि बायदि उलनि सिफोर बेफोर बानायनायाव माने बिनि फिथोबखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो गिदिर गिदिर दारिमिनफोराव लांनानै एबा बिब्दिनो सोरबा सोरबाया गावनि न'फोरावनो बानायनो रोङो दिहुननो रोङो बेफोरखौ आरो गिदिर गिदिर दारिमिनफोरावबो जेनेब्ला हरनाय जायो बेफोरखौ जेनेब्ला आरोना? आरो आं दा बुंगोन जेनेब्ला एम्फौआथ' जोंनि बर'नि मोनसे जेनेब्ला मा होनगोन बेखौ मोनसे जेनेब्ला जाजाग्रा एबा बयजोंबो मोनथि दानो मोनसे जाजाग्रा मुवा आरो ना? औ ट्रेडिसनेल जेनेब्ला ओ ओंख्रि होननानै जों मिन्थियो। माने बेफोरखौ जोङो बायदि रोखोमनि। मैगं थाइगं जों जानो हायो जेरै जों जेनेब्ला एम्फौ अनला होनोब्लाथ' नोंथाङाबो मिन्थिखागौ ना नोंथां?
औ मिथियो नोंथां औ
जोबोद गोथाव जायो होननानै आं मिथिखायो आरो आंबो जाखांबाय नालाय आंबो मिन्थियो आरो ना जोबोद गोथाव जाखायो बे एम्फौ अनला होननाया आरो जेनेब्ला जों बेफोरखौ बायदि रोखोमनि मेगं थाइगंजों ल नानैबो जानो हायो दायो। जोंहा जेनेब्ला एम्फौआथ' बिबदिनो आरो नोंथाङाबो जेनेब्ला एम्फौफोरखौ जानो मोजां मोनो नामा नोंथां?
आंथ' उम बुहुद बुहुद बुहुद आं जानो मोजां मोनोबा गोथा गोथाव मोनो आं बे एम्फौ लाथा होननायखौ नोंथां।
औ औ गोथावबो गोथाव जायोथ' आरो नोंथां।
औ बेखौ जायोब्ला ओ देहानि ओ मो देहायाबो गोरा जायो देहानि लाबबो थायो नोंथाङा दा खौ एसे फोरमायना होदो खोमा
औ जेनेबब्ला जोंहाथ' औ एम्फौ लाथाखौ जायोबाथ' जोंहा जेनेब्ला गोबां मानसिफोरानो जाखायो आरो जानानै जेनेब्ला मोजां मोनो सोरबा खायसेया जाया स' जों बेखौ जानांगौ मानोना जों बेखौ जेनेब्ला मुगैनो नाङा। आरोना जों जेनेब्ला गासेबो जानांगौ मानोना बेथ' जेबो लेथ्रा लेथ्रा मु मुवा बेसाद जाया बेयो जेनेब्ला अनलि जेनेब्ला जों बिलाइ इन्दि बिलाइ । आरो खारौ खान्दाइफोरल'सो जों जानाय नुयो नालाय ओंखायनो बेफोरखौ जेनेब्ला लेथ्रा बुस थु नङा होननानै आं सानो आरो बेखौ जानांगौ जोंनि जों माने जोंनि देहानि थाखायबो मोजां जायो। होननानै आं मिन्थिनाय जादों दायो नोंथांनि नोंथांजों रायलायनानै जेनेब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां नोंथांनिफ्राय आं गोबां एम्फौ लाथानि बागै मिथिनो मोनबाय आरो नोंथाङाबो आंनिफ्राय मिथिबाय जानो हागौ दा नोंथां फनखौ एसे नो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां फनखौ
औ नोंथां दे होब्लालाय
औ औ दे औ औ दे।